औ खोनादों नोंथां
औ औ
ओ नोंथाङा दा माबाफोर हाबा मावदों नामा?
नोंथां आंथ' जेबो हाबा मावाखै ओरैनोसो दङ।
अ नोंथां नोंथां ओंखामफोर जाखांबाय नामा नोंथां?
हो मा होनदों नोंथाङा?
ओंखामफोर जाखांबाय नामा नोंथां?
औ खोनादों नोंथां औ ओंखाम जाखांबायमोन नोंथां नोंलाय मा नोंलाय मा ओंख्रि जाखो नोंथां?
आं नै जोंना अमा बेदरजों आलुसोमोन नोंथां ओमफ्राय दालि जहल
अ गोथावानो माथो ओं खोनादों नोंथां खोनादों। जोंनाबो नै अ जोंनाबो नै माबासोमोन ओ ओंख्रिया बोरमा बेदरजों आलुसोमोन नोंथां।
अ नोंथां मोजाङानो माथो नोंथां नोंसिना
औ औ औ गोथावानो नों नोंसिनाबो गोथावआनो अमा बेदरा जोंनाबो गोथ थावानो आरो माने ओमफ्राय
नोंथां दा खबरफ्रा नोंथांना बोरै?
खबफ्राथ' मोजाङानो नोंथां आंना दाामानि ओ खोनादों नोंथां खबराथ' मोजां ङानो नोंथां होनदों आं
औ नोंथां नोंथाङा दासान्दि जेबो आंनाबो मोजाङानो नोंथां नोंथाङा दासान्दि जेबो हाबाफोर मावथ'वाखैना नोंथां नोंथाङा दा
नोंथां दा मानिथ' अ नोंथां नै जेनेब्ला दाथ' दैज्लां बोथोर नालाय बिदिनो माइ गायनाय सोलि गासिनो आरो नोंथां दायो ओरैनो दं आरो ओमफ्राय
अ नोंथाङा दाथ' फ्रि ना जेबो हाबा मावाखै।
ओम फ्रिसो दायो नै ओरैनो दङ। जिरायनानै
औ नोंथां माने आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सायावसो सावरायनो थाखाय बे कलखौ हरनाय जादोंमोन नोंथां
अ सावरायजागोन नोंथां दे नोंथां बुंनाय औ खोनाया खै नोंथां
नोंथांनिखौ बांद्राय मोजां खोनायाखै नोंथां नोंथांना हेलौ नोंथां
अ नोंथां खोनाबाय नामा एबार?
औ दासो खोनादों नोंथां
अ अ एबार खोनाबायना नोंथां औ खोनाबाय नोंथां खोनाबाय
आं नोंथांजों मोनसे आयदानि बागै सावरायनो सानदोंमोन नोंथां
अ सावरायजागोन नोंथां ए औ खोनादों नोंथां खोनादों
औ आइदाया जाबाय माने ओ खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों नोंथां खोनादों
औ आयदायानो जाबाय माने जोङो खोनादों ना खोनायाखै नोंथां खोनाबायना
औ खोनादों नोंथां खोनादों औ खोनादों खोनादों
औ आइदाया हेलौ अ आं माने नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सायाव सावरायनो सानदोंमोन नोंथां
अ सावरायजागोन नोंथां ओं सावरायजागोन औ खोनादों नोंथां सावरायजागोन होनदां
औ आयदाया बेनो जाबाय माने जोंनावथ' बयनावबो औवाफोर थायोना नोंथां न'खरफोराव ओ बे औवाजों जोङो बे औवाजों जोङो मा बानायनाय मा मा आगजु बानायनाय जायो आरो बे औवाजों मा मा मदद मोननाय जायो बे औवा बिफांजों माने मा मा आगजु बानाय जायो आरो मा मा मदद मोननाय जायो नोंथांजों आं बे बेनि सोमोन्दै एसे सावरायनो सानदोंमोन नोंथां नोंथाङा एसे
अ
सावरायनो हागोन नामा फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां
औ फोरमायनानै होनो हागोन नोंथां ओं आं औ खोनादों आं फोरमायनानै होग्रोनोसै बिदिब्ला ना नोंथां
औ नोंथां फोरमायना हो दे
जेनेब्ला जोंहा औवा औवा होनोब्लाथ' जोंहा जोंनि गामि ओनसोलफोराव एबा गासैनि न'खरावबो नुजोबखायो बे औवाफोरखौ नङा होमबा नोंथां? दायो जों माने बे औवाजोंनो मा मा बानाय जायो होनोब्ला जोंहा जेनेब्ला जोङो सानफ्रामबो जिउआव सोलिजाबाय थानाय माने जोंहा जि जेखाइ खबायाइ सान्द्रै बेफोरबायदि बिदि बायदि रोखोमनि संग्राय बेफोरबायदि माने जोंहा दा आगजु आइजें बानायनानै लानाय जायो आरोना जोङो नोंथां
औ नोंथां
खोनाना नोंथां
खोनादों नोंथां दे खोनादों
हेलौ नोंथां
औ नोंथां खोनादों
हेल' नोंथां
खोनादोंना खोनायाखै नोंथां खोनादों आङो
खोनादों ना नोंथां आंनि माथोखौ
हेलौ नोंथां
हेलौ नोंथां
खोनादों नोंथां नोंनि माथाखौ हेलौ नोंथां
खोनादों नोंथां हेलौ
खोनादों ना खोनायाखै नोंथां औ खोनादों नोंथां
नोंथांनि माथोखौसो मोजां खोनाफैनाय जायासै नोंथां
एबार खोनादोना खोनायाखै नोंथां
हेलौ
हेलौ नोंथां खोनदोना खोनायाखै खोनादोना खोनायाखै नोंथां
अ नोंथांनि माथोखौमोजां खोनाफैनाय जायासै नोंथां।
अ नोंथां एबार खोनादोंना खोनायाखै नोंथां? हेलौ नोंथां। खोनादोंना खोनायाखै नोंथां?
खोनादोंना नोंथाङा?
नोंथां एबार खोनाबाय नोंथां।
औ ओं नोंथांनि मा थोखौ माने नेटआ एसे स्ल' जादों नामाथाय नोंथांना
औ नोंथाङा आंना गोबां नेटवर्क प्रब्लेम जाबाय थायो नोंथां। खोनादोंना हेलौ नोंथां। खोनादों ना खोनायाखै नोंथां? हेल' नोंथां खोनादोंना नोंथां? हेलौ नोंथां खोनादोना खोनायाखै नोंथां? हेल' हेलौ नोंथां हेलौ नोंथां